हेल' हेल'
हेल' औ हेलौ
हेल'
ओं खोनादों
हेलौ नोंथां
ओं
नोंथाङा खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों।
हेल'
हेल' औ
नोंथाङा दायो फ्रियाव दोंथ'यो नामा?
दंनायालाय दङ नोंथां फ्रियावनो।
हेलौ
औ फ्रियावनो दं।
नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों।
नोंथाङा फ्रियाव दङब्ला आङो मोनसे कुइसनसो सोंनो सानदोंमोन।
सोंनो हागोन दे।
हेलौ?
औ सोंनो हागोन।
नोंथां?
औ हेलौ
हेल'?
औ सोंनो हागोन। मा जाखो? हेलौ औ। हेलौ? खोनायाखै नामा?
हेलौ नोंथां?
औ औ। हेलौ? माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो अ
नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों सों दे माबा माबाफोर सोंनो दं होननाया।